अ हेल' नोंथां।
औ औ नोंथां।
अ नोंथांङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
नोंथांजों आङो माने बैसागो फोरबोनि बागै एसे एसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा आंनो सम हागोना?
औ हागोन नोंथां। जेरै बैसागु बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि रंजानाय फोरबो नङाबा ओ जोङो आसामनि गासै आसामनि सुबुंफोरनिनो बेयो मोनसे ओ रंजानाय फोरबो आरो लोगोसेनो बे बैसागोआ जोंनि बोसोर गोदान आरो ना
औ औ।
जों बैसाग आव बैसागो माबोरै फालियो होनोबा जेरै जोंना गिबि गिबि बैसागोआानो जाबाय मोसौ बैसागो बेनि उनाव ओ मानसिनि बैसागो आरो बेनि उनाव जेरै दाउ अमा बोरमा आरिफोरनि बैसागो दं आरो ना
ओम मोसौ बैसागु जों माबोरै फालियो होनोब्ला जेरै सैथो दाननि ओ जोबथि सानखालि बे सानखालिनिफ्राय जोङो ओ बैसाग बैसाग दान एबा मोसौ बैसागुखौ जों फालियो। बे मैसो मोसौ बैसागुखौ माबायसे फालियो होनोब्ला जोङो जेरै मोसौ बैसागोनि सानसे सिगांआवनो जोङो गोनांथि जानाय फिथाइ सामथायाइ एबा जायखि जाया गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बुथुमग्रोना लानांगौ ओ जेरैहाय ओ बेखौ थाराइ दिग्लि गिथि बिलाइ आरो मोख्ना बिफां बेनिफ्राय जेरै फान्थाव पानिलाव हालदै गोथां एबा खान्दल बिरिफोरखौ जों गिबियावनो सानसे सिगांव बुथुमग्रोना लानांगौ। ओ बिनि उनाव जाय-जाय दिनखालि जों मोखौ थुखैगोन एबा मोसौ बैसागो बे दिनखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ ओ दुगैयै लोबै जोङो मोजाङै गो गोथार जानानै जोङो गिबियावनो जा ओ फिथाइ सामथाइ आरिफोर दं बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोनसे खादा नङाबा बा जोङो दाला आरिफोराव जोङो मोजाङैनो हानानै लाग्रोयो बेनि उनाव हो जोङो ओ जा बे फिथाइ सामथायाइ बेखौ जोङो औवानि जा आरुं बानायनानै बेजों जोङो माला बानायो बे मालायावनो लोगोसेनो जोङो जा ओ दिगलि गथि बिलाइ आरो ओ थाराय बिरायारिफोरखौ जोङो खाफा देरो बेनि उनाव जोङो जा गलियाव दोननाय मोसौ बे खौ जोङो ओ थुखैनो थाखाय जोङो साखथिनिनो थानाय ओ हाख र हाला नङाबा दैमा दैसा नङाबा जोङो बिलो नङाबा ओ दंग'आरिफोराव लानानै थांनानै ओ लानानै थाङो। बेनि उनाव जोङो बेयाव ओ फोथा फोनो बे फोथाखौ जोङो मादि माबायदि बानायो होनो बा जोङो बे फोथाखौ खान्थानि जा हांगार बेखौ हनानै ओ गिबियावनो जोङो थाव जों निजा जानायथाव एबा जानायथाव गुबै बेजों ओ गलायो गलायखांनायनि उनाव जोङो बे फथाखौ बेनि गुन्दैखौ जोङो मोसौनाव फोननो थाखाय जोङो गिबियावनो नांग्रोगोन ओ जा इन्दिनि बिफां इन्दि बिफां बे इन्दि बिफांनि थाराखौ जोङो गिबियावनो ओ समानै मोनथाम हास'नानै लायो हास'नायनि उनाव बेखौ जोङो ओ जमा खायो खानायनि उनाव जों जा ओ फथा फोननो थाखाय जा बानायना लानाय बेखौ जोङो मोसौनाव फोननानै होयो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ दैजों ओ गिबियावनो थुखैग्रो जेनो बेनि उनाव जोङो ओ जा ओ जेरै पानिलाव ओ हाल्दै फान्थाव आरिफोरखौ जोङो ओ ओ लायो लाखांनायनि उनाव जोङो जा थाराइ बिफां बेजों जों मोसौखौ बुयो बुखांनायनि उनाव जा फिथाइ हानाय बेफोरखौ जोङो सारनानै होयो मोखौनायाव जेरै जा जोंनि बेयाव मोनसे खुगा मेथाइ दं आरो ना जेरै लावजा फान्थावजा जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै ओ बारायबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा ओ बिफा बलद बादि जा ओरैबायदि आरो ना बेनि उनाव जायो जोंना ओ बेनि अखानायै ओ जागायजेनो जोंना मानसि बैसागो एबा बो बैसाग दाननि से थि सान बैखालि जों फुङावनो गासैबो ओ न'खरनि गासैबो ओ साखोन सिखोन एबा दुगै लोबै जोङो गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो ओ आरज खामग्रोयो। आर'ज खामनाया मानो होनो खामो होनोब्ला जों जाहाथे बे गोदान बोसोराव ओ जोंनिया जेबो दुखु दाहा एबा खैफोद आफोद नङाब्ला जेबो जाहाथे जोंनि जिउआव जेबो गाज्रि ओ ओ मायबा फोसो गाज्रि जाया एबा जोङो मोजा गोदान बोसोरखौ मोजां मोजाङै जाहाथे हगारलांनो हायो। ओ बेनि उनाव जोङो आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो न'खरनि गेदेरफोर जेरै बिमा-बिफा आबै-आबौ आरिफोरखौ जोङो मान होनानै खुलुमो बेनि उनाव जोङो ओ गामिनिनो थानसालि नङाबा ओरैनो गामिनि गेदेरफोरखौ जोङो खुलुमनो थाङो। बेनि उनाव जोंहा ओ बेनि अखानायै जागायजेनो जोंना मोसानाय खौ ओ जेरै जोङो गामिनिनो गासैबो ओ बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला गथ' गाथाय गासैबो लोगो नांनानै जोङो ओ मोसानो खारो बे मोसानायाव जोङो बर'नि ओ हारिमुवारि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं, जथा, थरखा, हारम'नियाम आरिफोरखौ लानानै ओ गाजा गोमजायैनो मोसानो ओंखारबो ओंखारबोयो आरो ना। बे मोसानायाव जों गिबियावनो मोसाग्रोयो दौरिनि न'आव ओ बे दौरिनि न'आव जोङो मोसाहैग्रोयो ओ आरो मोसाहैनायजों लोगोसे जों दौरिनि एसे ओ खुलुमनानै बोर लायो बोर लाखांनायनि उनाव जा दौरिनि न'खरनिफ्राय जों जा ओ जा मोनबोयो बेखौ लाना फैखानानै जोङो जागायजेनो गामिनि न'खर न'खर मोसानाय एबा मागिनायखौ। बे मानिनाय फोरखौ मो-मोनखांनायनि उनाव जेब्ला स्नि सान मोसायो जाहाथे जोङो स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव जोङो जा मागिनानै जा मोननाय माइरं ओ रां रुफा एबा जायखिजाया मुवा बेसादफोरखौ जोङो जमानो लोगो नांनानै बे जो ओ बेफोर बुस्थुखौ जों जा माइरंफोरखौ मोननायखौ जोङो ओ फानो फाननायनि उनाव बेनि जा रां मोननाय बे रांफोरजों जोङो गामिनि जा मोसानाय सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ गथ' गथाय गासिबो ज'नो लोगो नांनानै जोङो ओ खाना जालायो आरो ना।
औ
बेफोरबायसा नो आरो ना जोंनि बैसागु फोलेर फालिनाया। नोंथाङा बैसागुनि बागै मायाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ औ आं ओं एसे जोंहाथ' जोंनि हारिनि मोनसे बैसागु जों
अह
जों गाैसिबो बर' हारिया फालिजोबो ना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो जोंनिथिंबो माने बिदिनो बर'नि बैसागु माने फालिलांनाय जायो आरो ना। औ जोङो जे ओ जेनेबा जोंहा दासो बुंलांबाय दानि बावैसो जोंहा मान मोसौ आरो मानसिनि बैसागु जायो बिदिनो जोंहाबो ओ आगोलथ' माने जेनेबा ओ थामजि दिनसोआनो जेनेबा जों बैसागु खुंनायखौ खोनायोमोन दानिया आरो आरो सम आरो बोथोरजों जोङो ओ मिलायनानै थानांगौ नालाय थानांगौ जायो नालाय जों बेनिखायनो जोङो स्नि दानसिम जोङो बैसागुखौ फालिनायखौ जों खालामबाय आरोना। ओ बिदिनो जोङो मोसौखौ फालिलाङो मोसौ बोसागु खौबो फालिलाङो जेनेबा माबायदि फालिलाङो होनबाय नोंथाङाबो बुंलांबाय जेनबा बिदिनो जोंनिजाय एखे रोखोमैनो फालिलांनाय जायो आरोना बिदिनो। जोङो जेनबा जि ओ मोसौ बैसागोखौ माबानो थाखाय जि जेनेबा नांगो जानाय जेनेबा बेसाद बिदिनो पानिलाव बिदिनो लाव फान्थाव बिदिनो ओ दिगिलिथि खौ जोङो बिदिनो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो जोंनिथिंजायबो बिदिनो सानसे सिगांनो।
औ।
अखानायैहाय जेनेबा जायग्रा मोनसिया बे मोसौ माने जेनेबा बिदिनो जेनेबा
औ।
मा खालामगोन बे मानसिया जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां माने बेफोरखौ माने जेनेबा मोनसे जायगायावहाय जेनेबा दालाइ बेफोरबायदियावहाय जोङो हा-हानानैहाय जेनेबा बिदि जहरखौ खालामनानैहाय जेनेबा जोङो मोसौखौ गलिनिफ्रायहाय माने होनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जेनबा दैमा दैसा बिदिनो न'नि फुख्रि बिदिनो बेफोरबायदियाव जेनेबा जों लांनानैहाय माने मोसौखौ थुखोहैनाय जायो आरो ना।
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोंहाबो माने खुगा मेथाइयाव दोङो। ओ जेनेबा बिदिनो ओ थुखैनायनि समाव जोङो जेनेबा बे लाव फान्थावखौ सारनबो होगोन बेनिफ्राय जोंनो गोबां मेथाइबो खनगोन बिदिनो ओ लावजा फान्थाजा बोसोरै, बोसोरै बोसोरै एर हान्जा हान दा बिदिनो खुगा मेथाइ जोंहा दोङो। ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ मोसौखौ एबा माबा राइदोंजों जोङो माने अ' राइदों लायनो बियो राय दों नङा आं बुंफ्लांबाय माने जोंहा थाराइ दोङो थाराइजों माने जोङो माने बेखौ ओरैनो बु-बुनानै माने मोदोमाव ओरैनो नेम खालामनाय जायो आरोना जेनेबा बुनानै होनानै लांनाय, जेनेबा आगोलो गोदो लाव खारफोर दङमोन नालाय, बिसोरनि माने बे थाराइजों होनानै बे खौ माने फालिनाय जायो आरोना। लावखारनि माबाखौबो लाखिनाय जायो मानखौैबो। औ बिदिनो जोङो मोसौनि बैसागुखौहाय बिदिनो फागा गोदान होनानैहाय बिदिनो एंगारनानै होफैनाय जायो आरोना उनाव थुखैखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौ बिदाय हरबाय बिनि उनावहाय जोंहा आरो मानसिनि बैसागु फैलायबाय। जेनेबा जोंहा ओ बैसागो नङा होमबा जोंहा सेथि खालार खालि बिदिनो जोङो जेनेबा फुङावनो जेनेबा सिखारनानै न'खरनि मानसिफोरा बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां थायो। जेनबा जि जोमफोरखौबो गोदान गोदान गानो जेनेबा जिहेथु जोंहा बैसागो फोरबो जोंनि बर'फोरनिनो आंगो बे मोनसे फोर्बो। जेनबा जोङो बे सानखालि माने गोदान गोदान गाननायखौबो नुनो मोनो आ बिदिनो जोंहा मोनसे न'खरजों आरो जेनबा बिदिनो बिदा फंबाय बिदिनो जोंहाबो होनायबो लालायनाय बिदि नेम दङ। जोंनि-जोंनिथिंजायबो बिदिनो जोङो जेनेबा उन्दैया गोदोरनिफ्राय माने बोर लानांगौ आरोना जेनेबा बै सानखालि। बिदिनो ओ जेनेबा आबै आबौ जेनेबा आइ बाबा, आदा बाजै जेरै आयं बेफोरबायदिनो जेनबा गामिनि गोरायुं जेनेबा आबै आबौमोनफोरनियावबो जोङो थांनानै हायो जेनेबा जोङो बिसोरनि सेराव थांनानै जों बेसोरखौ मान खालामहायो जेनेबा बोरबो लाहैनाय जायो आरोना।
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोङो जेनेबा गामिनि बाथौ थानसालियावबो जों एसे मान खालामनो हानाय जायो जेनेबा जों इसोरखौबो सिबिहैनाय जायो। बै सानखालि बा थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंहा बैसागो जेनेबा गिबि सानखालिखौ बिदिनो जों बिदाय हरनाय जायो आरोना। जेनेबा ओमफ्राय जोङो बेनि उनावहाय जोङो माने जोंहा बैसागो फोरबो नालाय जोंहा मोसानाय मुसुरनाय जायो। बैसागोआवहाय माबोरै जोंहा बर' बिदिनो नैथि दिननिफ्राय जोङो माने मोसानायखौ जागायजेनो आरोना बिदिनो ओ फार्स्ट जेनेबा जोङो दानियाथ' माने गुबुन गुबुन गामियावबो थाङो नालाय गुबुन दाबसे जायगायावबो बिदिनो जोङो थांजेननायनि सिगां माने बाथौ थानसालिखौ माने गामियावहाय जों खुलुमग्रोनानै थांनाय जायो आरोना। जेनेबा जोङो जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया जेबो खैफोद माने जोङो जोंनियाव माने जेनोबा जों मोसानो थांनायफोरावहाय जेबो उसु सुबिदा जायिबादि जोङो इसोरनो खेबसे आर'ज गाबनानै जयैनो आर'ज गाबनानै थांनाय जायो आरोना थिग बिदिनो मोसायै मोसायै जोङो जेनेबा जोबनायनि सम फैबाय जेनेबा स्नि दिन जानोसै जोंहा जेनेबा बे सानखालि जोङो माने जयैनो गामियाव मोसानाय जायो आरोना।
औ औ।
बिदिनो जोङो गासिबो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला जेनेबा बोराय बुरिनि हानजाया बे फिसा गथ' गथायनि हानजाया बे बिदिनो ज' जाफैयो आरो। आरोना गामियाव जेनेबा लास्ट जोंनि जोबनाय दिनखालि। बिदिनो जोङो बैसागुखौ फालिहरनाय जायो आरोना जोंनि एरियायावहाय जेनेबा जों मोनसे बेबायदिनो बिथांमोनहा जेनबा जिथु बायदि फालियो जेनेबा बिदिनो जोङो माइरं मागिना मोननाय जेनेबा गुबुन दाब दाबसे जायगायाव गामियाव थांनानै जोङो मोसा नानै मोनबोनाय जेनेबा एसे एनै अननानै हरनाय माइरं एबा फैसा जों बे खौनो मोननानैहाय जोङो एसे एनै जेनबा जोङो ओ जेनेबा जोङो ओंखाम बोथिसे जालायलायो आरोना जनो जोङो जिहैथु जोङो जेनेबा मोसानायनि जेनेबा जोङो मोसानायनिफ्राय मोसा साना दिन्थिहैनायनिफ्राय जोङो जेनेबा एसे अनसाय हरनायजों मानसिफोरा माने जोङो ओंखाम बोथि से जालायलायनायखौ नुनो मोनो आरोना। औ औ दे होमब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय औ। दे।
दे गोजोन्थों।
औ गोजोनथों नोंथां।